औ नोंथां खोनादों ना नोंथां? औ खोनाबायना नोंथां आं खोनाबाय नोंनिखौ। औ औ दे नोंथां नोंथाङा मानि औ नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
बिदिब्ला जोङो
खोनादोंना नोंथां? मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादो नोंथाङा मा आयदानि सायाव सरायनो सानदों।
मानलाग्रा मैगं थाइगंनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजायो दे जोबोद मोजां।
हेलौ
औ खोनादों आं खोनागासिनो नोंथां नोंनिखौ
औ नोंथांमोननिथिं मा मा मैगं दङ मानलाग्रा मैगं।
मानलाग्रा मैगं होननानै बुङोबाथ' जोंनिथिं अनेक मानलाग्रा मैगं दं नोंथां जेरै ओ लाव जेरै जोगोनाथ जिंखा, खांख्रिंखला ओ दिनो खुमब्रा आरो अनेक रोखोमनि दं खिफि बेन्दों जेन'बा गिबियावनो आङो ओ मा अ मानिमुनि बेफोरबायदि दङ जे गिबियावनो आङो खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौहाय जोङो मानलाग्रा मैगंखौ माबोरै जायो माजो। जों जायो बेखौ आं नोंनो नोंथांनो इसे फोरमायनानै होग्रोनो नागिरदों नोंथां।
औ नों थां दे फोरमायनायसाय औ बे मेगङथ' गोथाङाव गोथाङाव बिराद मोनामो नङा होमबा।
औ गो गोथाङाव बिराद मोनामो बियो बिनि मोनामनाया बिराद गाज्रि आरो ना नोंथां। दा जोङो बेखौहाय मा बियो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोदोनि आबै आबौ आबैमोनहाहाय बेखौहाय नो मुलि बायदि होन्नानै बुंनानै बुंदों आरोना जेरै बेखौ जोङो। बराजों सावनानै जायो बा दाउफोरजोंबो जायो। बेफोरबायदि आरोना आरो मानिमुनिखौ नोंथाङा मिथिगौ ना।
औ मिथिगौ नोंथां मानिमुनि बै दुब्लि माइ फोथाराव ओंखारोना।
औ मानि मुनियाहाय जो जेन'बा बेखौ गायनांलाया आरोना। बे हारसिङैनो। उसुं उसुं खनायावब्ला बारि खनायावहाय रज'यो नोंथां। दा बेखौ जोङो माने बियो देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो। ना जोबोद प्रटिन गोनां बे मोनसे मैगं। मानि मुनिया बेखौ जोङो। मा होनो दाउफोरजोंबो जायो खायफाबा। नाफोरजोंबो जायो आरोना आरो बियो मोनसे। ओरैबायदि ओ जेब्लानाखि उम। ओ उन्दै समफोरावहाय बा गिदिरानो जा उन्दैयानो जा जेनेबा गगा मोननानै। जेब्ला गगा मोननानै। ओ गारमायाहाय गुजुनानै बोरैबा जायो आरोना बे समाव। बेखौहाय ओ। बेरे मोदैजों मानि मुनिजों आवथिनानैहाय दौवो आरो ना बा जाहोयो अब्ला। गारमायाहाय स्रां थाङो आरो ना ओरैनोब्लाबो मानिमुनिव मानिमुनियाव। उदैनि थाखाय जोबोर मोजांखा बेखौ जोङो फुंनि समफोरावहाय जेरै ओ। सिखारनानै मोखां सुखांनानै जेब्ला उदै खालियावनो। ओ गांब्रै गांबाबा सयथा स्नि थासोहाय बिदिनो। बिलाइखौहाय खेबस'नानै आराम सुनानै जों जि सुनानैहाय बेखौ जोङो। जानानै अग्लिनानै जानानै मन' लांनानै। दै लोङोब्ला उदैखौ थान्दा मोनहैयो आरोना।
औ बिदिब्ला माना मुनि माना मानिमुनियाथ' बिदिब्ला मैगं आ थोथा जानानै थायाखै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां बेयो मोनसे। देहानि थाखाय मोनसे मुलि हिसाबैबो बाहायजादों। औ उदैफ्राबो मोजां जायो साफा जायो आरो देहायाबो।। साफफा जायो आरोना बिनिफ्राय आरो दंबावो जे जेरै।। नोंथाङा ओ माबाखौ मिथिगौ ना ओ। दाउजों जायो बेखौबो ओ। सरि माबा ओम। दाउ फेन्दा दाउफेन्दाखौ मिथिगौना नोंथाङा।
दाउफेनदा।
दाउ
दाउ फेन्दाखौ मि खोनादों नोंथां नाथाय आं सिनायनो हाया आरो।
सिनायनो हायाना औ बेखौबो जोङो जायो आरोना ओंख्रि संनानै। आरो बिनिफ्राय जोंहा खेरा दाफिनिखौ मोनथिगौना नोंथाङा।
खेरा दाफिनि बेखौबो खोनादोंसो।
खोनादोंना नोंथां औ बेखौबो जोङो। गायनांलाया आरो ना खेराइ दाफिनिखौबो बिब्दिनो जोङो बारि बागानफ्राव मानलानायखौ जों मोनो। बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय खानानै लोमजानाय। फोराव देहाफ्रा ख्रुब ख्रुब मोननाय समाव देहाफोर दुरबल मोनदोंब्ला दाउजों ओ जायोब्ला आरोना खेरा दाफिनिखौ देहाया थाजिम मोनो आरोना
औ खेरा दाफिनि आरो मा होन्दोंमोनलाय दाउ फेदा बेफोरो माने हाग्रायाव
रज' रज'नाय रज'नाय मोनसे मैगं आरोना बियो बेखौ गायनां लाया हारसिंनो खिलिबोयो आरोना बियो नोंथां खोनाबायना
औ खोनादों नोंथां
आरो बिनिफ्राय जाहैबाय खायला खायला होननायखौ मिथिगौ दा नोंथाङा
औ मिथिगौ नोंथां बेथ' जोबोद गोखाना
जोबोद गोखा बेखौहाय बाथोनफोर देनानै जायो आरोना नाजोंबो बाथोन देनानै जायो नाजों देनानै जायो आरो ओरैनो गाव गोजाबो जायो बिराद मोजां आरोना देहानि थाखाय बेबो बेबो हारसिङैनो खिलियो बा हारसिङैनो रज'यो बेखौबो गायनांलाया आरो ना नोंथां दा नोंथांमोन ओनसोलफोरावहाय मा बेबायदि मा मा मा रोखोमनि मैगं मोननाय जायो बेखौ आंनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
ओ जोंनि ओनसोलथिंजाय ओरैनो बै केरेला होननानै बुङो ना मानलाग्रा बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव खांख्रिख'लाबो होनो आरो खुमब्रा दङ
औ
जोगोनाथ जोगोनाथखौ जोंनिथिं लाव होननानै बुङो आरो मोनसे जोङो पानिलाव बे गोलाव गोलाव जि मोसौ थुखैनायाव जे बेखौ हानानै होयोमोन ना
औ नोंथां औ
मालाबो सुनानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय लेस्रा दं बे गोलाव गोलाव
ओ लेस्राखौहाय जोंनिथिंजाय मैथा सिख्ला होनो नोंथां
औ नोंसोरनिथिंजाय मैथा सिख्ला होनो ना औ आरो बेनि उनाव दङ बहल दङ बहलनि उनाव आरो फै खुमब्रा बै बिफां सायाव गोजौ गोजौ मानलाग्रा गोजौ गोजौ बिफां सायाव मानलायो खुमब्राजोंनो एखे फै खुमब्रा होनना बुङो बेनि उनावहाय पटल दं
फथल दं
पटल आरो गोबां दङ
औ बेबायदिनो जोंनियावबो दङ बेबायदिनो गोबांनो आरो माखासे नोंथांनिफ्राय गोदान गो दानबो खोनानो मोनबाय आरोना आङो मैगंफोरखौ जोंनियाव आरो नोंथाङा बे उम गार' थाइबें होननायखौ मिथिगौ ना
औ गार' थाइबेंखौथ' मिथिया नोंथां दे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बियो माबायदि
थाइबेंआ जाहैबाय बेबो जोगोनार बायदिनो आरोना बेखौबो जोङो गायो आरोना बारि बागानावहाय औ गायनानै जेब्ला मोनो मोनोब्ला बिनि फि फिथाइखौ जायो आरोना मैगं गोथाङावहाय मैगंबो जायो जोङो आरो मोनोब्ला बेखौ ओरैनो जोङो ओंख्रि सङालासेबो जानो हायो आरोना दैसब दैसब जायो माने बारा मा होनो गोदैद्रायबो नङा आरो बै जेरोखम माबा बायदि मोनजायो आरो ना ओ-जानाय समाव ओ-मा होनो उम था गुनाखौ मिथिगौना नोंथाङा?
थागुना! थागुनाखौ खोनादोंना
औ-औ था गुनाया जाहैबाय बे माय-मानलाग्रा मैगं। जेरै ओ बेदर थाङो बेदराहाय गोजा गोजा जायो। बेखौ जोङो थाबायदि रुनानै जायो आरोना।
औ बै गोजा-गोजा मोनसेया ना आरो गुफुर मोनसे जात दङ' नामा नोंथां?
औ गुफुर-गुफुर-गुफुर जातबो दं नोंथां
औ जोंनि औ जोंनिथिंजाय बेखौ गेलारु होननानै बुङो।
गेलारु होननानै बुङोना नोंथां? औ-औ-औ-औ बेबायदि मोनजायो आरोना रुननानै जायोब्ला। बेबायदियैनो आरो अनेक दंबावो जेन'बा नोंथाङा जे बुंदों जोगोनार खुमब्रा बेथ' गायनानै मोनो। फोनानै मोनो जोंनियावबो थाखायो। फोरलाफोर थायो जेन'बा ओ बेबायदियैनो उम आरो नोंथांनियाव बुंदों जे ओ खांख्रिंख'ला। खांख्रिंख'लाखौनो औ। खांख्रिंखला जोंनियावबो खांख्रिंखला मोनो। इनिफ्राय
बे गोखा मोनसेखौ नामा नोंथां?
औ नोंथां बे खांख्रिंखलाया जाहैबाय औ बाजाराव मोनो जों औ बेखौहाय खांख्रिं, औ नोंथां बेखौनो जोंनियावहाय खांख्रिंखला होननानै बुङो आरोना नोंथां।
बै गोखा मोनसे केरेलाखौ ना? औ बै केरेलाखौ जोंनिथिंजाय तिथा केरेला होननानै बुङो।
औ तिथा केरेला ओमफ्राय बेबायदिनो बेयो बाजाराव खांख्रिं दैयाव बेयो जाहैबाय फिथाइया दुलुर-दुलुर ओमफ्राय माने सु बायदि दं आरोना, सु बायदि दं। बिगुराव औ बेखौ खांख्रिंखला होननानै बुङो आरोना जोंनियाव।
बै गोखा मोनसेखौ मा होननानै बुङो बिदि?
बै गोखा मोनसेखौहाय ओ बेखौ खांख्रिंखला होनो बैखौहाय माबा होनो ओ जोङो तिथा केेरिला होनो आरो जोंनियावबो बेयो गोलाव-गोलावा ओ औ गोखा बियो गोलाव-गोलाव गोखा
तिथा केेरेलायानो होनोना बेखौबो
औ-औ-औ माबा बायदि आरोना
आरो मोनसे मैगं दंमोन नोंथां बै रतन होननायखौ सि-मोनथियोना नोंथां?
रतन-रतन होननायखौ आं खोनाफेराखै नोंथां
खोनायाखै? औ जोंनिथिंजाय बेबो मोनसे मानलाग्रा मैगं। बेखौबो जोङो मैद्रुबो जायो, रुनानैबो जायो आरो गोथांबो जाजायो। बेनिफ्राय भाजा-फ्राय खालामनाबो जाजायो आलुजों।
औ-औ-औ-औ
गुबुन-गुबुन जायगायाव बन्दुरुबो होननानै बुङो खोमा नोंथां नोंथांमोननिथिं गैयाना?
बेयो मैगङाहाय गैया नोंथां। आङो नोथां ओ नोंथां नोंथांजों मानलाग्रा मै सायाव रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिम दे गोजोननाय थाबाय।